थां
अ खोनादों नोंथां ।
औ नोंथाङा दा मा खालामो जोङो
दा आं दा फ्रि दंथयो । हेल' मेडाम
औ खोनादोंना नोंथाङा
हेल' नोंथां
नोंथाङा दा मा खालामबाय दोङो
ओरैनो जिरायलाबायना दं नोंथां ।
औ नोंथांजों आं मोनसे खोथा सावरायनोसो सानदोंमोन नोंथां, नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां ।
औ नोंथाङा आंनो खोनथानो हागोन ना जोंनि बर' समाजाव माबोरैहाय आयजो माहारिया दानाय लुनाय बिजोंहाय गावनि ओ आयथिङाव गसंथानो हायो जेनेबा गावनि न'खरखौ सामलायलांनो हायो नोंथाङा आंनो एस एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
ओ हागोन नोंथां। उम गिबियावनो जोङो सि दानाय होन्नानै बुङोब्ला ओ जोङो खायसेया बेसि दानायनि जायबा आगजु नांगौ जायो । ओ बेखौ जोङो ओ गलाफोरनिफ्राय बायनानैबो लाबोयो खायसेया औवानिबो बनायना लायो खायसेया गावबा गावनो दंफांजों बनायनानै गायो नङा होनबा नोंथां बेयाव जोङो गोबां रोखोमनि ओ मोनो जेरै माखु दं ओ फ्रेमफोरनि नाम गावबागाव थायो बेवहाय बेनि उनावहाय बेसिख बे खौ जोङो गिबियाव जायखौ जोङो सोंग्रोनानै लाग्रोनाय जायो। बेनि उनाव बे सिखौ जोङो बे मेसिनावहाय लांनाय जायो बेनि उनावहाय बेखौ जोङो दायो बर' समासाव नांगौ जानाय आयजोफोरनो जि गाननाय जोमनाय बे जिखौ जोङो गावबा गावनि न'आवनो दिनै बनायनानै लानो हायो बेनि उनाव जोङो बेखौ फालांगियाव फाननोबो हायो बा न' न'खरावनो खायसे फालांगि फैयो बिथांमोननो जोङो साप्लाय हरनो हायो बेनिनो ओरैनो जोङो दिनै गावनि न'खरखौ बा गावनि फिसा फिसौ । खौ दिनै ओ फरायनायाव बियो जोबोद मदद जादों बा हेफाजाब होदों होननानै जोङो बुंनो हायो । दिनै बेबादिल' नङा जोंनि गामि ओनसोलफोराव गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि गान्नाय जोमनाय बेैफोरबायदिखौबो जों टेक्सटाइल फसंथान खुलिनानै ओ जि गुबुन हारिनि हिफोरखौ जोङो साप्लाय हरो बे प्लाय हरनायनि थाखाय जोङो सि दालाय मानसि लाखिनानै दोनो बेयावबो जोंनि बर' समाजनि आइजोफोरा बे ओ फसंथानावहाय मावहैनानै गोबां रां आरजिनो हायो बे रांजोंनो जोङो न'खरखौ औ खुंलांनो हायो थिग बेबायदिनो ओ बै हिखौबो बै जिखौबो गुबुनाव जोङो ओ फा फा गुबुन जायगायाव फालांगिनो फनहरनाय जायो बे रांजोंनो बे बिगोमाया ओ जायबा फसंथाननि बिगोमाया मानसि सि फोरनो बे रांखौनो राननानै होयो बेनि उनाव बे रांखौ मोननानै सि दाग्रा आइजोफोरा गोबां ओ गावनि न'खरखौ गावखौ गसंथानो थाखाय सुबिदा मोनगासिनो दं उम बिदिनो ओ जोङो खुन्दुंखौ गुबुननिफ्राय लाबोनाय जा लाबोनांगौ जायो ओ गलाफोरनिफ्राय मानो होनब्ला जोङो जों खुन्दुंखौ गोबाङानो न'आव बनायनाय जाया नाथाय गोबाङानो न'आव बनायो जेरै जोङो इन्दि हि इन्दि बिलाइ जायखौ जोङो इन्दि इन्दि बिलाइखौ जोङो एम्फौनो जाहोनायनि उनाव एम फौनि फिथोबखौ जोङो ओ दिरुं ओ खुन्दुं बनायनाय जायो जायखौ जोङो इन्दि हि होननानै बुंनाय जायो नाथाय जोंनि गामियारि ओनसोलफोराव बेयो इन्दि जिया ओ बांद्राय सोलिनायखौ जों नुनो मोना गुबुन जायगाफोरावसो जों बे इन्दि हि खौ जाय जाय याव गुसु बेै जायगायाव जोङो बेखौ सोलिनायखौ नुनो मोनो बेनि खायनो बे इन्दि हिखौ जोङो फालांगिनो फानहरनाय जायो गोबाङानो जोंनि बर' समाजाव बेखौ इन्दि इन्दि सिखौ जोङो लाखिनाय जाया।
औ नंगौ
मानो होनोब्ला जोंनाव एसेबां उम गुदुंद्रायबो नङा बा एसेबां अ गुसुद्रायबो नङा बेनिखायनो इन्दि सिखौ जोंनाव बांद्राय बाहायनायखौ जों नुनो मोना दा नोंथाङाबो बे बेनि सोमोन्दै फंनैसो ओ फोरमायना होनो हागोन ना
जोंनि बर' समाज औ दानाय लुगायनि लुनायनि बागै गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दोङो गोदोनिफ्रायनो आइजो माहारिया दानाय लुनायाव जोबोद मुखुब जानानै दोङो दानि गोदान मुगायावबो आइजो माहारिफोरा ओ गावनि न'खर खौ सामलायलानो थाखाय दानाय लुनायाव दाबो नांथाबनानै दोङो दानाय लुनायाव जोङो जिखौ माबोरैहाय दायो होनोब्ला गिबियावनो जोङो खुन्दुंखौ लानांगोन खुन्दुंखौ लाखांनायनि उनाव जों बेयाव माइदि होनांगोन माइदि होखांनायनि उनाव बेख खौ जोङो फोराननानै दोननांगोन फोरानना दोनखांनायनि जोन उनावहाय जोङो बे खौ जोनथोर एबा सोरखियाव मुस्रा सानानै दोननां गोन मुस्रा साखांनायनि उनावहाय जोङो सोंनांगोन सोंखांनायनि उनाव जेब्लाना जायो बेखौ जोङो सि सि दाग्रा जाय गायाव लांनांगोन जेरैहाय जोंना हिसानसालि होनो ओ हिसानखौ जोङो गोबां रोखोमनि बानायनो हायो जेरैहाय औवाजोंबो बानायनो हायो दंफांजोंबो बानायनो हायो दानि आथिखाल मु गायावथ' जोङो गोबाङानो मिसिंजों दानायखौ नुनो मोनदों बेवहाय जोङो सिखौ दानानै गोबां गोजान गोजान जायगाफोरावबो जोङो बिदिनो फानहरनो हायो नोंथाङा दहायसो बुंदोंमोन जे जोङो इन्दि जोंबो सि बा सि दानो हायो होननानै जेरैहाय जोङो एम्फौ फिखांनायनि उनावहाय फिथोबखौ जोङो रुग्रोना लानांगौ रुखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ दसे खमायनि थाखाय फोरानना दोननांगौ फोरानना दोनखांनायनि उनावहाय बेखौ जोङो जोन जन्थर एबा सोरखिजों जोङो बेखौ मुस्रा साना लानांगौ मुस्रा साखांना लांनायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय जि जि हिसानसालियाव लांनानै जोङो सोंहैयो सोंनानै बेयाव बिब्दिनो जोङो जि दायो नोंथाङाथ' मो मिथिखागौ दानि मुगायाव इन्दि जिया बेसेबां दाम होननानै खमसे खमबाबो ब्रै रोजा बा रोजासो लायो होननानै नोंथाङा बेखौथ मिनथिखागौ जानांगौ
औनोंथां
औ बेबायदिनो जि दानो नानै दानाय लुनायाव जोंनि आइजो फोरा गावनि नखरखौ सामलायलांनो हायो बेबायदिनो गोदोर गोदोर बिजिनेसबो खालामनो हायो गोजान गोजान जायगायाव साप्लाय हरनो हायो नोंथाङा आरोबाव मायबा फोर मोनथिबावो नामा जि दानायनि बागै।
अ बुंनो थाङोब्ला जोंना जिया इन्दि बा जोङो माथा बेबायदि गोबां गोबांथार फोरनि खुन्दुं दं जेरै- जोङो फलेज फोर दङ। इन्दि इरि दङ। दङ जोंना माथा दङ माइदि दङ गोबां बेबायदिनो जोङो गावबा गाव गावबा गाव हारि हारिसाफोरा बेखौ सायखनानै गाननाय जायो जेरै जोंनि बर' हारिनि गाननाय होनोब्ला जोङो दख'ना बे दख'नाया जोंना अगरं दखना बा लांगा दखना बेखौबो जोङो लानो हायो नथाय बेयाव जोंङो गुबुन गुबुन खालारनि बा रंनि ओ खुन्दुंखौ जोङो ला नानै बानायनाय जायो जेरै जोङो अब्रं मा होनोब्ला बेयाव जोङो गोजा गोजाबो गोजा गोजाबो बनायनाय जायो बा गोथां गोजाबो बनायनाय जायो। बेफोरबायदिनो बेफोरखौ जोंङो बनायनानै गावनि न'आवनो फानहरनो हायो बा गाव नो गाननो हायो बिदिनो जोंनि बर' समाव गामसा जोंङो हौवा माहारिया गामसा गानो। बे गामसाखौबो जोङो ओ बेदिनो ओरैनो न'आव ओ दानानै गाननो हायो। बेबायदिनो जोंनाव मा दङ ओ फालि फारस्रा जायखौ जोंङो आरनाइ फालियो बा बियान फालि बेफोरबायदिखौ जोंङो नआवनो दानानै नआवनो ओ बेनि मेचिननि मेचिननि ओरैनो जोङो ओ आगरफोरखौबो एरनो हायो। बेबायदिनो जोङो न'आवनो फालांगि खालामनो हायो। हिसानसालि फसंथाननानै बेबायदिनो गोबां सुबुङा गामियावनो ओ गामि ग्रामि ओनसोलफोराव बेबायदि औ ओ फानानै गोबां रां आरिनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। आरो गोदोनिफ्राय दानि हिनसालियाव जोङो गोबां फाराग नुनो मोनदों। मानो होनोब्ला गोदोनि दिनाव गांसे सि दानांगौ बा थामदिन नैदि दिन लायोमोन नै सान थाम सान लायोमोन। नाथाय दिनैनि औ जोंङो नुनो मोनदों से सानावनो गांनै गांथाम हि दिहुननाय जायनि जोहै जोंङो मेसिन होननानै बुङो मेसिननि दारोयै दिनै गांनै गांथाम सानसेयावनो दिहुननायखौ जों नुनोमोनो। नाथाय आगोलो जोंङो बेखौ सानसेयाव हायामोन साननैयावसो हायोमोन। बा सानथामावसो हानायखौ जों नुनो मोनदोंमोन।नङा होमबा नोंथां? बेबायदिखौ जोङो दा नुनो मोनलिया मानो होनब्ला सोलायनाय दैहोनो बादायलायनायनि जुग बेबायदिखौ जों नुनो मोनगासि नो दङ दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हाबावगोन ना?
नोंथां जोंना आइजो माहारिया दानाय लुनायाव माबायदि आगरहाय बाहायोमोन नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
आगर होननानै बुङोबाथ' जोंनि आर'नाइ आर'नाइआव जोंना हाजो आगर बायदिखौ बाहायनाय जायो जोंना दख'ना दख'नाफोराव जोङो गावबा गाव गोसो बायदियै
औ औ
जेरै सनानि महरबो एरनो हायो सोरबा दाउरायनि सोरबा बिबारनि बेफोरबायदि जोङो आगरखौ जोङो मेचिननि दारैबो एरनो हायो आरो गावगाय आखाइजोंबो एरनो हायो बेबायदिनो गोबां आखाइजों एरबोनायखौबो जों नुनो मोन्दों आरो दिनैनि दिनाव नुनो मोनदों बा नोंथां जोंनि रायलायनाया सम बायदियै सम बायदियै जोंनिया जोबहैबायमोन ओ नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोन मानोना
नसिम गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां
औ नोंथां
समनि आंखालाव जोङो दोनथ' नांसिगोन नोंथां ।
औ नोंथां।